नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ। हेलौ नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ खोनादोंना नोंथां औ नोंथांनियाव आङो मोन्नैसो नोंथांनियाव आं मोन्नैसो सोंथि सोंनो हागौमोन ना?
जागोन।
हा नोंथां। औ ओ नोंथाङा एसे ओ नोंथांनाव आङो सोंनि आबादनि सायाव सोंनि ओ आं नों थांमोननि जायगायाव माबायदि आबाद मावनाय जायो? हेल
बे मा आबाद नोंथां? माने माइ सायाव माइ माने गोबांथ बाद जोंनि जोंनि ओनसोलावथ गोबां आबाद मावनाय जायो नाथाय माने ओम बेफोरबायादि माने जोङो आबाद ओम मावनायखौ बांसिन नुनो नुनो मोनो होनबा माइ आबाद आरो बेसर आबाद बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो मैगं मैगं-थाइगं बेफोरखौ
औ औ औ औ नोंथां औ औ औ
औ औ नोंथांनियाव माबाफोर सोंथिदोंमोनब्ला सोंजाखगौमोन आंनियाव
औ नोंथां नोंसोर नोंसोरनिथिंजा जेरै मा होनो बेफोरबायदि माइनि अन दायो नोंथांनि बेसदनि अनगायै गुबुनफोरल उफा बायदिसिना आबादफोर मावनायनि माबाददि राहायै आबाद मावो नोंस निथिंजा नोंथां
अ नोंथां बेयो जबोर मोजां सोंथि ओ नोंथां ओ दाथ दैजलां बोथोर दैज्लां बोथोरबा जोंनिथिं जाय माइ आबाद मावो। जोङो माबायदि माइ आबाद मावो होनोब्ला नोंथां गिबियावनो जों माइखौ ओ जोङो ओ सोमगोरानै लानांगौ जायो। बेनिफ्राय जोङो जेराव जोङो फोगोन बे हा खौबो जोङो दुफु-दुफुजों एवनो गोनां जायो नोंथां। ओ गिबियाव जोङो ओ माइखौ जोङो सोमनानै लाग्रोनांगौ बेनिफ्राय बे जों बेखौ‌ ओ सानथामजों सान्नै जों सोमनांगौ दैयाव। बेनिफ्राय जों साननै जों बोरियाव दोनांगौ जेन बे सोमनाय माइआ ओ जेन गाजा बेरो आरो बिदिनो -बिदिनो जेब्ला बे सानथाम जायो अब्ला जों बेखौ जेराव जोंओ फोगोन बे‌ हायाव जोङो माइखौ जा-गाजा बेरनाय माइखौ जोङो फोनानै होयो। बेनिफ्राय ओ जि बा जि बा नैजि दिननि गेजेराव जोङो बे माइखौ फुफिननानै आरोबाव जोङो गायफिननो हायो आरो नोंथां। ओ जों जेराव गायगोन बे हायाव जोङो गोबोर नङाबा रासायनिक हासारजों लोगोसे जों रासायनिक मुलिफोर होनानै जोङो माइखौ गायनाय जायो। लोगोसेनो जों ओ बेखौ ओ जों गायखांनानै जा गाय माइ गायनाय बे माइ-गाय-माइ जेब्ला जों माइ गायगोन अब्ला जोङो ओ एसे ओ ओ जोङो फुरथिबो खालामो। ओ गोदोथ-गोदो थ जोंनि जा उम बेजों ओ सावरि-बान्दारि जानायबो जों नुनो मोनो नोमोन आरो नोंथां। ओ नाथाय बेफोरो औ नाथाय समजों लोगोसे बेफोरो जोंनिया गोमालांनो हमबाय आरो ओ गोदो-गोदाय ओ जोबोर मो जांमोन बेफोरो जेनेबा ओ दिनै जोंहानियाव माइ गायबाय गाबोन ओ ओ जोंहा-जोंहानाव फैनाय सुबुंफोरनियाव जोङो सावरि-बान्दारि बिदिनो फाला-बादल जों जालायहैयोमोन आरो। नाथाय बेफोरो औ नों थां बिदिनो जेनेबा सम आरो बोथोरजों लोगोसे बेफोरो ओ बिराद सोलायलांनो हमबाय। ओ रां रुफानिबो गोनांथि नालाय। नोंथां बिफोरनि नो जोंनियाव आरो बेफोरबायदि सावरि-बान्दारि जानाया एसे खम जालांबाय आरो‌। लोगोसेनो जोङो गोबां माइफोरखौबो गायनो हमो जेरै ओ दा गोदान-गोदान माइ नि जाद ओंखारदोंना? ओ नोंथां बेफोरनि बेफोर माइनि ओ जादआ जोबोर मोजां थारैनो। ओ जेराव जों सिगाङो गोदो आजै-आजौमोना बुङोमोन दा जोंनि सम माव जानो गैयामोन नाथाय दानि समाव जोबोर जानो गोनां होननाय मोनसे बाथ्राबो बिथांमोनहा बुङो। बेफोरनो ओ जा गोदोनि समाव जा माइ गायोमोन बिथांमोननि माया निस्सय ओ बियो बारा एसेबां बिबांनि नाथाय दानि जा मा बेफोरो ओ गोबां उम फिथाइ होयो आरो गोदो ओ जेरै बिगासेयाव पास बा सय मन होयोमोन बा दानिया पनन्द्र बा अथ्र मन गाहाम होयो बा बे सय बा खात मन होनाय दानि अथ्र फन्द्र अथ्र मन होनाय जोबोद दिडिफारेन्स आरो गोदो माइनि दामा जोबोर खममोन। नाथाय दा मायनि दामा जोबोरैनो बुरजा आरो बेफोरबायदिनि सायाव ओ आबादारिफोरनि गोसो दुंखाङोबा आबाद मावनानै जोङो जोबोद लाबा लाब जादों आरो न'खरजोंखौबो जोङो मोजाङैनो ओ खुंनो हादों बेफोरबायदि आबादारिफोरा सानो आरो बे आबाद मावलांबाय थादो ओ जों आबादखौ जोंनि जाय माबायदि उफ्रिया आबाद मावो होनबा जोंनिया बेसर बिदिनो मथर ओ बि नो आलु बायदिसिनाबो गायो। बेफोरखौबो जोङो उम खायसे खायसे रासायनिक हासार आरो खायसे खायसेया ओ बेफोरबायदिनो न'नि हासार जेरै गोबोर मोसौ खि ओ बोरमा खि बायदिसिना खानस्रि खिफोरखौ होनानै गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो माने जोङो हासारखौ बाहाय थारनांगौ मानो होनबा गोबोर हा सारा थाखाय जोबोर मोजां जो औ ओ माने गोबोर हासारखौ जोङो बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि देहायाव जेबो बेफोरबायदि ओ बेराम आजार जाया। जायखौ जोङो रासायनिक हासार बाहायनानै जोंनि देहायाव बेराम आजार जायो, रासायनिक ओ मुलि बाहायनानै जोंनि बेमार आजार जायो, जाय बेमारफोरा जोंनि मोदोमाव जानाङा, जोंनि देहायाव जानाङा, जों बे बेफोर रासायनिक मुलिफोरखौ जों बाहायनानै जाना बेफोरनि थाखाय जोंनि देहाया जोबोरै गाज्रि आ रो खिसावनाय गोबासावनाय बायदिसिना बेराम जायो आरो नोंथां ओ बेनिखायनो आं सानो ओ जायफोर आबादारि बिथांमोन बिथांमोनाथ' रासायनिक हासारखो खमायनानै जोंनि जिबि हासारखौ बाहायफिननांगौ लोगोसे जोंनि मिथिंगाजों लोगोसे जोंनि हाखौबो मोजां खामनांगो। जेसेबांनो ओ मा जे होनो बेखौ रासायनिक हासार बाहायगोन एसेबांनो जोंनि ओ हाफोरा ओ गाज्रि जालांबाय थागोन एसेबांनो जोंनि देहाया गाज्रि जागोन। देहा गाज्रि जानाय माने जोंनि बोलो गैया जानाय। बेनिखायनो नो नि सोहोरा ओ बांसिनैनो ओ मा होनो बेखौ ओम गोबोर हासार बा रासायनिक हासार बाहायामोन बेनिखायनो गोबोर हासार बांसिन बाहायनो थाखायनो ओ गोदोनि ओ सुबुंफोरा गोजौ गिदिर आरो बोलो गोनांमोन जानो हागौ! नाथाय दानि सुबुं फोरा बांद्राय रासायनिक हासार आरो रासायनिक मुलि बाहायनायनि जाहोनाव ओ बेबायदि बोलो गोहो गलिया आरो गोजौ गिदिर नंलि गैया बे सानो लोगोसे औ-औ नंगौ नों थां सक्ति मोना नाथाय जों सक्ति मोनगोन जेब्ला उम मोज मोजां-मोजां जों फिथाइ जाब्लाबो जों माने बेसेबां सक्ति मोना आरो मानो होनबा जों रासायनिक हासार नि मुलि जाबायथायायो रासायनिक हास रासायनिक मुलिफोरनि फिथाइफोरखौ जों जाबाय थायो जों जेतिया अर्गेनिक जोङो जेनेबा गोबोर हासार रासायनिक मुलि होआलासेनो जेतिया जों जायो अब्ला जोंनिया जों बोलो फैफिनगोन होननानै आं सानो आरो ओ नों हाबो मा मा जेनेबा आबादफोरखौ औ ओ मुलि होआबानो गायनो नोंथांमोना मोजां मोनो सोखानो हागोन नामा?
हागोन नोंथां, ओरैनोथ' दानि जिबायदि दानि जिबादि जुगाव दानि जुगाव रासायनारि बे हा-हासार बाहायालाबानो जानाय बुस्थु जोंबो नुफेराखै माने बायदिसिना एम्फौ-एनला बायदिसिना दा-दाउमा-दाउसाया जेरै मुलै हो याबा बायदिसिना गोरलैयैनो बैफोर मैगंफोरनि सायाव माने गाज्रिखोम खोख्लैयो बेनिखायनो नोंथां दानि जुगाव माने गोबां मा होनो दानि औ गोबां सुबुङानो बेनिखायनो बांसिन रासायनारि हासारखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। मानोना रासायनारि औ नोंथां गो-गोदोनि दिनाव आबै आबौमोना जेरै जिबारि हासार फैनानै बिसोरनि दिनाव बिसोरनि दिना रैमोन दा आबाद रोखोमा दा जोंनि नैबे दा ए सितेसाव नैबे सि सटेजाव माने जोंनिया सोलाय सोलाय माने सोलायबोनो हमबाय नोंथां गोबां माने सोलायनायखौ जों दा सि नुनो मोनो खोनानो मोनो गोदो-गोदाय बेफोरबायदि रासायनारि हासार जेबो गैयामोन होननानै एनिफ्राय बेफोरबादि जों दा हास सार बाहाया लाबानो गायनाय होननानै बुङोबा गय आबाद बायदिसिना थालिर आबाद बेफी सानायखौ नु नुनो मोनो आरो बे फोरखौ जोङो बारा रासायनारि हासार बाहायालाबानो माने जानायखौ नुनो मोनो आरो। नाथाय जोंनि माइ आबाद बायदिसिना आबादफोराव दानिया माइ आबाद बेसर आबादफोराव जों बांसिनानो रासायनारि हासार
औ औ औ नंगौ नंगौ औ।
थाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना जोंनि हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंआ नाथाय बिसोरो जिबारि हासारजोंनो जिबनि सेवनाय बायदिसिना गोबोर हासार बायदिसिना हासारजोंनो बेनिफाइनो उ दिनाय माने बेनि फ्रायनो जोङो जेरै जों बेखौ खेथि खालामालाफानो जेरै बारि बुरि खाना मोनो जेरै दिंखिया मैगं बायदिसिना आबाद बायदिसिनाफोरनिफ्राय बेफोर मिथिंगानि मैगं माने बिनिफ्राय सुबुंफोरा जेरै खेथि महरै आब बाद महरै गायनाय मैगङा बे फोराव माने बांसिन रासायनारि हासार होनाय बाहायनाय
नंगौ नोंथां औ औ नंगौ औ ओ नोंथांनि बुंनायफ्राओ नोंथांनि बुंनायफ जोबोर मोजाङानो बिथाङा जा बुंदों जोबोर मोजांखौनो बुंदों आरो ओ नोंथाङा आबानि सायाव गोबाङैनो ओ आंनि सोंनायनि फिनायखौ गोबां होनदों आरो बेफोर बायदि उनफोरनावबो बेफोर बायदि मोजाङैनो नोंथांमोना आंजों रायज्लायगोनबा नों बिथांनिफ्राय आङो गोबां ओ सों-सोंथु-सोंथिनि फिन्नायखौ आं मोननो हागोन होननानै आसा खालामबाय नोंथां बेबायदि जोङो उनावबो लोगो मोनगोन खौ आसा खालामबाय गोजोन्थों नोंथां
ए